औ। खोनादोंना खोनादोंना नोंथां औ खोनादों। औ खोनादों दे बिदिब्ला समाव जोङो ससेल मेडियानि बागै सावरायनायनि।
औ।
उम नोंथाङा बुंनो हागोन
मोन्दै ओ सावरायनो होननानै नों थाङा बुंदों ओ ससियेल मिडिया जुगावहा उम जोङो बय स्मार्टफन ओ सोलियो बा आखाइ आखाइयाव हा बेफोरबायदि स्मार्टफन ओ थायो उम बेयावहा ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोङो बां बेबादि
यानि गेजेरजों गोबां बेबादि जायगानिफ्राय
जिबायदि जिबायद ओ सोलिबाय थादों जोङो गोबां बेबायदि मोनथिं ससियेल मेडियायावहा जोङो बेबायदिनो माखासे समाव बां बेबायदि भिडिअफोर रिल्स बनायनानै जोङो उम बेबादि फैसा एबा रांखावरिबो आरजिनो हायो ससियेल मिडिया नानै बुङोब्ला जोङो बांसिनै नायनो थाङोब्ला ससियेल मेडियाआवहा मा मा खालामो होननानै होनोब्ला जोहा माखासे ससियेल मेडिया प्लेटफर्मफोर दोङो जेरै वाट्सप उम इन्सटाग्राम फेसबुक टुइटार जायखौ एक्स होननानैबो बुंनाय जायो बेबादि माखासे एप्सफोर ओ जेराव जोङो बे बायदि गुबुन ओ जायगायाव थानाय मुवा बेसाद आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोङो नायबावोब्ला नुनो मोनगोन बेबायदिनो फेसबुक इन्सटाग्रामफोरावहा गोबां सुबुङा बेबायादि ओ सुंद' भिडिअ' बानायनानै मोसानाय मेथाइ खननाय बेबायदिनो फावथिना दिन्थिनाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायादि ओ भिडिअ'फोर बानायनानै बेयाव हेगारो आरो ओ सोरबाया बेखौ नायनानै गोजोननाय लायो नाथाय जाय फोरा बेखौ बनायनानै हेगारदों बिसोरो बेबादि फैसाफोरफोरखो मोननो हायो। औ अब्ला नोंथाङा बे समावहा ससियेल मेडियानि बागै बुंनो हागोन।
नंगौ नोंथाङा ससियेल मिडियानि बागै जिफोर बाथ्राखौ हायो ओ खौनो जोङो ससियेल मिडिया होनानै
थानायखौ जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गो हेफाजाबबाय ससियेल मेडियाया जोंनो गोबांबो गोदान जायगाफोर जोंनो खन्थियो आरो बेजोंनो लो